हेल'
आ हेल'
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
अब्ला दिनै जों फिथाइ सामथाइनि सायाव सावरायनोसै
औ दे नोंथां दे
होमबा आङो जागायजेनोसै।
औ दे
फिथाइ सामथाय जानायाथ' मोनसे जोबोद मोजां हुदा आरो ना।
औ
ना नोंथां
औ औ नोंथां औ
बियो जोंनि देहाखौ सोलेरखौ माने थागोर खालामो आरो देहायाव नांगौ जानाय बिदिनो माखासे भिटामिनफोरखौबो मा जों फिथाइ सामथायाइ जानायनिफ्राय मोननो हायो आरो।
थामहिबा फिथाइ सामथायाइया जोंनि देहानि थाखाय मोजां। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बुंनांगौब्ला बिदिनो जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि जायगायाव गोबां फिथाइ सामथायाइफोरखौ नुनो मोनो जायखौ मानसिफोरा गावनि न' बारि बागानफोराव गायनानै लायो। जेरै आं नुनायाव दङ' थाइजौ खान्थाल बैग्रि, लिसु, नालेंखल, जल फि ओमफ्राय दङ' लेरख', थिंख्लां नारें, मिथामुरि, आनारस थालिर, सुमफ्राम बिदिनो आरोबाव मा माखासे फिथाइ सामथायाइफोरखौ सुबुंफोरा मा बागानबो खालामना फालांगि खालामो आरो। जेरै खुसेर बागान ना थालिर बागान द्राग गन फिथाइनि बागान स्ट्रबेरिनि बायदि बायदि बागान खालामनानै बिसोरो मा मोजां फालांगिनि राहा बो दिहुननानै लायो। बिदिनो बैफोर न'आव गायनाय फिथाइ सामथायाइफोरखौबो सुबुंफोरा मा न'आव जाख'नो हायाब्ला बेखौ हाथाय बाजारफोराव लांनानैबो फानहैना रां खामायो आरो बेबादिनो जुदि न'खराव फिथाइ सामथायाइनि बिफां थायोब्ला आरो फिथाइफोरखौ मोनजानायनि अनगायैबो जोङो बेखौ मा फाननानै रांबो खामायनो हायो फिथाइखौ गोबां रोखोमनि जायो आरो जेरै थाइजौ फिथाइखौ मा गोथाङाव खाजि खालामनानैबो जायो बिनि उनाव गोमोन बा थ' ओरैनो जायो। खान्थाल फिथखौबो गोथांवबो जायो आरो गो उनावबो जायो बिनि अनगायै माखासे फिथाइ दङ' आ जोङो माने बिदिनो थिनानैबो जानो हायो आसार बानायनानै दोनना जायो जेरै जलफि, थाइजौ गोथां बैग्रि, थाइसुरि बायदि बायदिना बिदिनो जों माबोरै आसार बानायो बेनि आदबखौ आं एसे फोरमायनोसै जेरै हमना ला जलफि फिथाइ बेखौ मा फिथ फिथाइखौ मोजाङै सुनानै एसे दै गुदुङाव नै मिनिटसो रुनानै लायो आरो बिनि उनाव दै गुसुजों सुस्र'नानै जलफि फिथाइखौ एसे हाख्राम हाख्राम खालामो जाहाथे मस्लाया उनाव मोजाङै हाबो फिथायाव बिनि उनाव सानदुंआव सानसे बा साननैफोरानो आरो
उम
फोरानखांनायनि उनाव माखासे मस्ला आसामनि थाखाय गोनां जानाय जेरै मिथि जिरा गरमुरुस फानलु गोरान। संख्रि बायदि बायदि मस्लाफोरखौ मा एसे साराय गुदुङाव एवनानै बेखौ गुरा खालामो आरो थावबो साराय गुदुङाव थाव गुदुं खालामनानै बेखौ गुसु जाहोनानै बिदिनो मस्ला ओमफ्राय जलफि फिथाइखौ मोजाङै लगायनानै बबेबा मोनसे भयेम दिंग्रि बयेमाव सोनानै दोनो आरो खायफाया बिदिनो प्लास्टिकनि बयेमावबो सोना दोनो ना? नाथाय बिदियाव दोनाबा मोजां आरोना? मानोना बै आसारखौ गोबाव समनि थाखाय बारहाबनो मोनै बादि मुख्रा मारिना दोनो नालाय।
उम
बिनिखायनो आसारनि माखासे गेसफोर बै प्लास्टिकनि भयेमजों गोरोबलायनानै माख माखासे गिख्रंथाव गेस सोमजिहोयो आरो जायखौ जायोब्ला मा सुबुंनि देहाया गाज्रि जानो हागौ बेबादि जों गोबां निउफोराव बुं मोनो माने बिदि जानानै थैनाय। बिनिखायनो जोंहा मा दिंग्रिनि भयेमखौनो बाहायो। बयामाव सोना दोननाय बे आसारखौ मा नै निफ्राय थाम माससिम हालागै खेवा लाबानो थामहैबा बार हाबहोआ लाबानो दोनो आरो जाहाथे थेमा आसारा गाज्रि जाया। आरो सम सम आसारखौ सानदुंङावबो दोनो। बेबायदिनो थाइजौ आसारखौबो एखे रोखोमैनो बानायो। जोंनियावथ' ओरैहाय आरो थिंख्लांखौ होनोब्ला हाथ' थिंख्लां खौबो थिनानै दोनो नाथाय बेखौ आसार बानायनाय जाया आरोना? ओरै जोंनियाव थिंख्लां गोमोनखौ माने बिदिनो थिंख्लां गोमोननि खलथाखौ खुनानै बिदिनो दिंग्रिनि बयामाव'ओरैनो सोनानै दोनो जेबो होआलासेनो
औ बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे बेखौ लांदो।
बिदिनो जोंनि जायगाथिंबो माने फिथाइ सामथाइफोरखौ गाव गावनि न'आवनो मानि गायनानै लायो आरो ना?
औ
जेरैहाय बैग्रि जलफि सिलेखा आमलाइ लिसु सुफारि खान्थाल थाइजौ थाइसुरि नारें खागि नारें जुमब्रा नारें आसि नारें दुलुर गय नालेंखर खामब्रेंगा आनारस थालिर खुसेद थिंख्लां आरो गोबां दं आरोना बेफोरखौ मानि जोङो जोंनि नस फुंसेयावनो जेनेबा जोंनि बारि बागानावनो जोङो माने गायनानै लायो आरो आरो जोंहा मोनसे फिथाइ सामथाइ जानायनि मोनसे जोंहा मोनसे बोथोर दङ। बियो जाबायहाय इसे फोरबो बायदि जोङो बेखौ फालिबोगासिनो दं आरो बेयो जाबाय आमथिसुवा बेवहाय जोङो गासैबो माने फिथाइ सामथाइ जानाय मोनसे फोरबो बायदि फालियो आरो जोङो बे समावहाय जोङो खान्थाल थाइजौ आनारस बेफोरखौ जोङो बांसिनै जानाय नुयो आरो जेनेबा खान्थाम फोरखौथ ज जयै जेनेबा नसेयावनो सासेनो हारसिंथ जाजोबनो हाया नालाय खान्थाल फिथाइखौथ बेनिखायनो ज ज जानानै जोङो खान्थालफोरखौ हाननानै थाख्लायनानै जायो आरो
औ
आरो बिदिनो जोङो थाइजौ आनारस बिदिखौबो जोङो आमसुवा समावहाय जायो आरो
औ
उम आरोहाय बेफोरनि मादावनो जोङो ओ‌ लिसु लिसुखौबो आथिखालाव जोङो फिथाइखौबो जायो आरो बिखौबो जोङो रोसिबो बानायनानै लोंनाय जायो लि‌ लिसुखौ लिसु फिथाया बिबायदिनो जोङो सफारिफोरखौबो फिथाइखौबो जायो आरो बेखौबो रोसिबो बानायनानै जों लोङो आरो नारें लेबु नारें लेबु नारें खागुजि बेफोरखौबो गरम समाव मा जोङो देहाखौ थाजिम मोनहोनो थाखाय माने बिनि बिदिखौबो जोङो सेबनानै बिनि रोसिखौबो जों रोङो आरो आरो खामरेंगा मोनसे दङ खामरेंगाखौबो आथिखालाव मा बेखौहाय जौ बायदि बानायो आरो ना जोङो बेवहाय मानि खामरेंगाखौ खौहाय जमा जोङो खनथुमनानै मोजाङै सुनानै दोन लानानैहाय बेवहाय जोङो एमावखौ एसे होनानै दोनोब्ला बेबो जौ बायदिहाय उनावहाय बाहायजाहैयो आरो
औ
ओमफ्राय मोनसे दङ जोङाहाय नालेंखर नालेंखरखौ जोङो गरम समाव मानि बिनि बिदियाबो खौबो जोङो लोङोब्ला मानि जोंनि सोलेराहाय थाजिम मोनो आरो जेब्ला गरम सम अब्ला आरो बिनि फिथाइयाबो जाजायो आरो दङ जोंहा गय आथिखालावथ‌ जोंनि गोबां सुबुंफोरा नो मा गयनि बागान खालामनानै गोबां रां आर्जिनो हानाय जाबाय ना
नोंगौ नोंथां औ
औ बिदिनो खान्थाल खान्थालखौबो जोङो मानो ओरैनोल जायालासिनो माने जेब्ला खान्थाला फिसा सम अब्ला जोङो बेखौ मानि ओंख्रिखौबो जानायबो नुयो आरो बिनि खान्थालनि जि बेगर बेखौबो जोङो ओंख्रि हिसाबै जायो आरो
नंगौ नोंथां
आरो दङ जोङाहाय खुसेर खुसेरखौबो आथिखालाव मा जानो थाखायल' गायलिया आरो फाननो थाखायबो बेखौहाय मानिे बागान जोङो खालामनाय नुनो मोनो जेरै आनारसफोरखौबो खालामो थालिरफोरखौ बेफोरखौ बागान खालामनानै जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो ना बेफोरखौ फाननानैहाय
नंगौ
औ आरो जोङो थिंख्लां थिंख्लांखौबो जोङोहाय माने बेफोरखौ माने जोङो जेब्ला मोनो अब्ला हाननानैहाय जोङो बेखौ एसे फोरानस्रोनानै दोननाय जायो आरो नांगौ समाव जोङो बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरोे खा सेलेखाया जोंनि मोनसे मुलि बायदि खामानि होयो आरो जेब्ला जोङो माब्लाबा समाव गुजुयो अब्ला जोङो सेलेखा फिथाइखौ मुलि हिसाबै बाहायनाय जायो
नोंगौ नोंथां
औ आरो जोङो थिंख्लांखौबो जेब्ला जोङो जोंनि उदैफ्राव गेसफोर जायो अब्ला जोङो थिंख्लां बिदै लोङोब्ला जोंनियाहाय जों खारो होननानै जोङहा मोनसे फोथायनाय दं आरो फोथायनाय मानिे जोङो खारमारोबो आरो बियो
नोंगौ बरफ्रा मोनसे मुलि हिसाबै बाहायोना बेखौ
औ औ आरो जोंहा दङ थाइजौ थाइजौखौ जानानै जों बिनि मोनसे मादा थायो
जों बिनि मादाखौबो मोनसे मुलि हिसाबै जोङो बाहायो आरो
उ
आरो जोङो जेरैहाय जोङो जोङ दंबावो जोंङाहाय बैग्रि बैग्रिखौबो जोङोहाय मा बेखौ गोथाङावल' जायालासिनो बेखौबो फोराननानै मा जोङो बेखौबो दोननानैबो ओरैनो जानो हायो आरो बेखौ जोङो आसारबो बानायनानै जानो हायो आरो
औ
औ आरो जोंहाहाय नालेंखर नालेंखराथ' बिनि मा बिलाइाबो ह हासिब हिसाबै बाहायजायो आरो बिनि जेनेबा बिलाइ फै सैनानै हासिब हिसाबै जोङो बाहायो नारेंखरा
नंगौ
बिनि मोनफ्रोमबो जिनिसनो मानि जोंनि थाखाय गोनां मुवा बायदि आरो
औ
जेनेबा नालेंखर बिफाङा थैयोब्ला जों बेखौ बन हिसाबैबो मोनबाय आरो बिनि बिलाइखौनिफ्रायबो खासिब जों मोनबाय आरो बिनि फिथाइयाबो जाजाबाय आरो बिनि फिथाइ सिंनि बिदैयाबो जोंनियाव लोंजाबाय
नंगौ नथां बिदिब्ला नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांबाय दा बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय रायज्लायफानायनि थाखाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय
औ